ओ औ औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
दा नोंथाङा बेबायदिनो मा खालामगासिनो दं?
ओ आंथ‌ दङ दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दङ
औ
औ
दा नोंथां आङो ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव राव ओ रायज्लायनो सानदो
औ औ नंगौ नंगौ
थाङा आंखौ जेसेबांखि हायो एसेबांनो हेफाजाब होबानो जाबाय नङा होमबा?
औ औ जागोन जागोन
ओ बे आयदायानो जाहैबाय बैसागु बैसागु जायखौ जों ब र‌ सुबुं एबा बर माहारिनि थाखाय ओ मा होनगोन बे? जोबोर ओ अ रंजा-रंजाथाइ फोरबोआव औ रंजाथाइ फोरबो बैसागु होनो होननानै बुंङोब्लाथ जोङो बेबायदिनो मोसानाय मुसुरनाय बेबायदि रंजानाय बेफोरखौनो बैसागो आरो जोबोर बेबायादिनो जोंनि गाननाय जोमनाय जों लानानै दामनाय देनाय खाम सिफुं सेरजा जथा बेबायनो गोबां बुस्थुजों माने ज जानानै माने ओ दामनाय देनायखौ लानानै जोंबो सुबुं माहारिया ओंखारनानै मोसानाय बेखौनो बैसागो होना नङा होमब्ला?
औ नंगौ नंगौ
थां जोंहाथ' बैसागु होननानै बुंङैब्लाना ओ बोसोराव खनसेल' फैयो होमबाना बैसागुआ बोसोराव जोंहा बोसोराव खनसेल फैयो बैसागु ओ बैसागु होननानै बुंङोब्ला जोंहा गिबि बैसागुनि गिबि एबा बैसागुनि सानसे सिगां माने बैसा सागुनिगुनि से से खालारनि सानसे सिगां जोंङो बेखौ सानसे सिगांनिफ्रायनो फालिनाय जायो आरोना ओ सैथोयानि जोबथि सान जायखौ जोंङो बैसागुनि दमासि होननानै बुंनाय जायो ओ गिबियैनो जोंहा बैसागुआवहाय ओ बे सानखालि दमासि सानखालि जोंहा गिबियावनो मोसौ मोसौ थुखैनाय जायो आरोना जोंहा औ दमासि बेयावहाय जोंहा मोसौ थुखैयो मानोना जोंङो मोसौखौ सानफ्रोमबो एबा बोसोरफ्रामबो आबाद मावनायाव बाहायनाय जायो एबा हालि एवनायावनो जा मायावनो जा बेवहाय जों बाहायनाय जायो आरो ना मोसौखौ ओ बेस ओ बेनिखायनो जाहाथे मोसौआ बै जेब्ला बाहायनाय सम बेखिनियावहाय मोजाङै मोजां बाहायजायो एब्ला मोज एबा मोजांङै मोजां थायो। बेखौ ओ आसा खालामनानैनो जोंहा मोसौखौ बै सानखालि थुखैनाय जायो आरोना ओ जोंहाथ' मोसौ थुखैनाय होनोब्ला मोसौ थुखैनायाव गोबां मा होनो बेखौ मुवा बेसाद नांगौ जायो
औ नंगौ
गोदान ओ जायखौबा जों मोसौखौ खायो फागा फागा दुरुंजोंखायो
औ फागा दिरुङाव
बे बै मोसौ थुखैनाय सानखालि जोंहा फागा दुं दुरुं बे दुरुंखौ जों जोंहा गोदान लगायो आरोना आरो फारसेथिं हाय जोंहा मोखौ थुखैनायावहाय जोंहा नांगौ गोबां नांगौ। जेरैहाय लाव फान्थाव बेफोरखौ बायनांगौ। ओ ओमफ्राय जोंङो बै सान खालि मोसौखौ थुखैयो आरोना ओ ओमफ्राय बेनि नखानायैनिफ्राय जोंहा बैसागुनि गिबि सान। बे बैसागुनि गिबि साना जो जोंहाय जागायो आरोना?
औ औ
औ नंगौ
ओ बेबादिनोथ' जोंङो नोंथां बुंनाय हिसाब लेखा जों बैसागुखौ ओ मा होनो बेख ओ सैथो दाननि
औ औ
लास माने जोबथि खालार खालिनिफ्रायनो फालिनाय जाहैयो आरोना बेबायदिनो ओ बेबायदिनो मोसौ थुखैनाय बेनि उनाव जोंङो मोसानायाथ बेबायदि मोसौ थुखैनायनि ओ अखानायैनिफ्राय जायो। नंङा होमबा?
ओ जोंहा मोसानाय होननानै बुंङोब्ला ओ दमासि इखालि जोंहा मोसौ थुखैबाय आरोना ओ बिनि न' खानायै एब्ला बैसागुनि से सान से खालार औ बे से खालार खालि जोंहा माने बोसोर गोदाननि थाखाय जोङो न'खरावहाय फुजा होयो आरो ना फुजा होयो आरो फारसेथिंहाय गामिनि थानफोरावहाय जोङो गासैबो ज' लोगो नांलायनानै फुजा होयो मानोना बोसोराव खनसे फैयो। आरो जोंखौ बोसोरावहाय मोजाङै मोजां जाहाथे लाखियो आरो बयजोंबो गोरोबलायनानै ओ जोङो थानो हायो बेनि थाखाय आर'ज गाबनानै जोङो मोजाङै मोजां बैस सागुआ बारग'लांथों बेखौ जोङो ओ आसा खालामनानै जों फुजाखौ होनाय जायो बे फो फुजाखौ होनाय जायो। ओ जोङो न'खर न'खरबो होनाय नुनो मोनो आरो फारसेथिंहाय जोंहा गामिनि थानावहाय होनाय नुनो मोनो। ओ बे सानखालि जोंहा ओ गेदेरा उन्दैखौ ओ मा होनो बेखौ बोर सारस्रिनाय एबा अननाय होनाय आरो उन्दैयाहाय गेदेरनो मान होनाय बेफोर फोरखौ जों नुनो मोनो बे गिबि सानखालि आरो जोंहा मोसानाय एबा रंजानाय बैसागुआवहाय जों रंजायो ना बे रंजानाया जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला नै-नै खालारनिफ्राय जोंहा जागायो आरोना
औ नै खालनिफ्रायसो आरोना औ औ बेबायदिनोथ' जोङो से खालार खालि नोंथां होननाय बुंंनाय लेखा गेदेरखौ ओ मान होनाय ओ गेदेरा उन्दैखौ ओ बोर सारस्रिनाय बेबायदिनो गामिनि थानाव जोङो ओ पुजा होनाय मानो होनब्ला बोसोराव खन से बैसागु फायो बेनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि साना ओ मा होनो बेखौ ओ जालाङो आरोना
औ नंगौ नंगौ
अ हारिनि थाखाय बेनिफ्रायनो बे बोसोरसे खौ‌ मोजाङै मोजां जोङो ओ थालांनो हाथो बेबा दिनो सलिलांनो हाथो बिदि होननानै ओ इसोरनियाव बोर बियो आरो ना से खालार खालि औ बेबायदिनो नै खालार खालिनिफ्राय मोसायो आरो ना औ बेबायदिनो औ
जोंङो माने बैसागु-बैसागुआथ' जोंहा ओ रंजानाय फोरबो ना? रंजाथाइ ओ रंजालि फालिथाइ जोंहा बैसागुआवहाय गासिबो गामिनि गथ' ग'थाइ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ज' लोगो नांनानै जोंहा बैसागु मागियोना जोंहा बैसागु बोथोरावहाय जों ओ न'खर न'खर गामि गामि हाबनानै जोङो बैसागु मागियो ओ बेवहाय जोंहा आ ओ बैसागु मोसानायनि माने बैसागु मोसा सानायाव लाफाग्रा गोबां दामजुफोर दं जेरैहाय दोङो जोंहा खाम दङ' सिफुं दङ' सेरजा दङ' बेफोरबायदिहाय लानानै जोङो ओंखारो आरोना ओ जोङो गासै रंजा रंजानाय होननानै बुङोब्ला मागिनाया जोंहा स्नि ओ स्नि सान एबा द' सान जायो आरोना ओ सप्तासेखौहाय जोङो औ औ सप्तासे खौहाय जोंङो मागियो आरोना सप्तासे मागियो। बेनिफ्रायनो जोंहा रंजा बाजाहाय जोंङो बैसागुखौ बिदाय हरो आरोना
औ
औ बेफोरबायदिनो बिदाय हरो
ओ बेबादिनो जोंङो बैसागु होननानै बुंङोब्ला द' दान एबा स्नि सान मोसानाय माने जोंङो मोसानानै द' दान एबा स्नि दान मागियो आरोना बैसागो समाव। ओ औ द'सान ओ बेखौनो जोंङो बैसागु बुंनानै होननानै बुंनाय जायो। आरो जोंङो बैसागुआव गोबां दामब्रा आगजु लायो जेरै खाम थाबाय सेरजा थाबाय सिफुं थाबाय आरो बेखि हारम'नियाम था थाबाय बे बादिनो ओ गोबां बुस्थु दं बर'फोरनि दामग्रा आगजुफोराव आरो बेजों लोगोसे ओ बर' सुबुंफोरा एबा बर' हिनजाव माहारिया गानो दख'ना आ आरो आर'नाइ नंङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ।
हौवाफोरा गानो गामसा बेबायदिनो गिन्जि गस्ला आरो ओ‌ आरननाइ फालि लायो। बेजोंनो जोंनि बर' हा नि माने सिनायथिखौ नुयो आरोना।
औ नोंगौ।
बे बैसागु दाना जोंनि फैयो बैसाग दाननिफ्राय आरोना। बे बैसाग दाननिफ्रायनो जोंङो बैसागु नाम लानाय जादों नंङा होमबा?
औ नोंगौ।
बेबायदिनो बैसागुखौ जोंङो बेबायदिनो रंजााबा जायो द' दान फालिनाय जायो।
द'सान द'सान एबा स्नि सान ओ जोंङो बैसागु होननानै बुंब्ला थ' जोंङो गाहायै बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि आरोना ओ गिबिया जाहैबाय जोंहा रंजालि बैसागु ना रंजालि बैसागु। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंहा जानायनि बैसागु ना? जोंहा जानायनि बैसागु दंङ आरो फारसेथिं दंङ मोनसे या जाहैबाय जोंहा खाथि बैसागु ओ गाहाय बे मोनथामखौ जों मोन्थियो ओ रंजालि बैसागु रंजालि बैसागु जोंहा थांखाबाय रंजानाय रंजानाय आरोना बैसागु मागिनाय बे बेफोर बायदिहाय आरो फारसेथिं दंङ जानाय
जानायनि बैसागु एबा जोंङो जानाय बैसागु होननानै बुंङोब्ला जों माखौ मोन्थियो जोंङो मा गो द'मासिखौ मोन्थियोना जानायनि बैसागु ङोब्ला जों मागो दमासिखौ मोनथिगौ आरो फारसेथिंहाय दंङ जोंहा खाथि बैसागु खाथि बैसागुआवहाय जोंहा मा खालामो जोंङो ओ गो माइ फोथार दुब्लि फोथाराव थांनानै जोंहा माने माइ ओ माइ माइरंङा जाहाथे मोजांङै मोजां जेबो ओ उसुबिदा जायालासे मोजांङै मोजां जोंहा माइ फिथाइ मोनो बेनि थाखाय जोंङो दुब्लियावहाय फोथारावहाय थांनानै जोंहा ओ आलारि बाथि सावहैयो आरोना ओ जोंहा बे गाहाय बे मोनथामङानो आरोना जोंहा बै सोबाव फ्राय जोंहा मागो दमासि बेवहायथ जोंहा माने फिथा सौराय जानायनि बैसागु नङा होमबा। ओ जोङो बे मागो दमासियावहाय जोङो।
मागो एबा मागोनि सानसे सिगां दमासि बे दमासि खालिहाय जोङो। भेलाघर सावनायखौबो नुनो मोनो आरोना जों भेलाघर सावो। दमासि सानखालिहाय जोङो बेलाघर सावो।
औ ओ दाथ नोंथां समाबो जाया नङा जाबाय नोंथाङाथ आंखौ जोबोर ओ जोबोर मा होनो बेखौ जोबोर हेफाजाब होनाय। जाबाय उम बेनिखायनो नोंथां सिम साबायखर बावनाय थाबाय। उम गोजोन्थों नोंथां औ औ।